हेल औ नोंथाङा फ्रि दङ?
औ दङ दे नोंथां।
नोंथांजों आं मोनसे आयदा लानानै सावरायनो हागोन नामा?
औ नोंथां हागोन
आयदायानो जादों नोंथां अनला ओंख्रै
औ
दा नोंथांमोननि ओनसोलाव अनला ओंख्रिखौ माबोरै सङो मा माजों जायो नोंथाङा फोर फोरमायनानै होनो हागोन नामा?
औ ओ दाथ‌' अनला ओंख्रि होनोबाथाय जोंनि बर'नि दोरोङारि ओंख्रि नङा होनबा नोंथां? ओ गाबनि ओ बेखौ जोंनि ओनसोलाव माबोरै सङो होनोब्ला ओ अनला गिबियावनो बुंनांगोन। अनला ओंख्रि खौ‌ ओ बायदिसिना मुवाजों जों जाजायो जेरैहाय ओ दाउ बेदरजों जों लोगोसे अमा बेदरजों सामजों ओ लोगोसे बेदरारिनि बादैबो जोंना जेरैहाय ओ लाइजों अनफा ओंख्रि ओ मुदुफुल बिबारजों जोंना अनला गोखा थाइगिर फिथाइजों अनला मेखि नाजों बिदि जाजायो आरो नाथाय बिनि गेजेराव आवनो जों बांसिन संबा बायसि निसिना दानि समावथ' हटेल बायदि सिनियावबो गासिबो गासैबो मानसिफोरखौनो जाजोबनाय एबा बिनि गोथावनि बागै मुंदांखा खामनायखौ जोङो मिथिनो मोनो नङा होमबा नोंथां?
औ नंगौ।
औ दा अनला ओंख्रिखौ जोंनि ओनसोलाव माबोरै सङो होनोब्ला गिबियावनो अनला ओंख्रि संनो थाखायथ' दाउजों अनलाजों फोरमायनो सानदों आं नोंथांनो गिबियावनो जोंना दाउखौ दाउ आरिखौ एबा बेदरखौ जों गिबियावनो मोजाङै साफायै गोदाना लाखांनायनि उनाव जोङो अनलाजों संनो थाखाय गिबि यावनो जोङो अनखौ देनो थाखाय जोङो माइरंखौ नांगौ मानि खिनाखौ जोङो दसे सम सोमनानै लायो ओ बेखिनाखौ सोमनानै जोंङो मानो लायो होनोब्ला जाहाथे गुरै जानानै मोजांङै गेब्लेयो बेनि थाखाय। बिदि दसे सम सोमनायनि उनाव जों बेखौ बोखांनानै मोजाङै सुनानै जे सानद्रि बा बायदिसिना आइजें आव दिखां नानै बेखौ दसे सम दैखौ सरद गारनो होयो एबा एसे फोरानदबनानै लायो आरो बिनि उनाव जों बेखौ ओ देंखि एबा उराल एबा ओ थबसि बायदिसिनायाव देना लायो नाथाय दानि समावथ' बांसिनखौनो समनि आंखालनि था खाय मेसिनारि बायदिसिनायाव देनायखौ नुनो मोनो। ओ बिदि उम जेनेबा बिदि देखांना लानायनि उनाव ओ जोंङो ओ माबायो आरो बिदि गुन्दै माने अन गुन्दैखौ बुथुमनानै लायो लोगोसे ओ अनला ओं ख्रियाव होनो थाखाय माइ मस्ला बायदिसिना लायो बुथुमनानैलाय जेरैहाय फालौ साम ब्राम पियास हाइजें जाब्रां बायदिसिनाखौ जोंङो लोगोआव लाफायो। बिनि उनाव जोंङो सारायाव ओ जोंङो बेदरखौ गिबियावनो थाव गुबै एसे होनानै एसे ओ एवदबना लानांगौ आरो जाहाथे बेदरनि गोथां माबाया खारो आरो इसे बासनाया खारो बेनि थाखाय ओ बेनि उनाव बेखौ एसे एवफ्रामना लाखांनायनि उनाव जोंङो बेखौ बोखांना दोननानै ओ सारायाव जोंङो दै होयो दै होनानै जोंङो ओ बेदरखौबो होफायो आरो होफानानै जेब्ला गोदौओ गोदौब्ला ओ जेब्ला बेदरा रुयो अब्ला जोंङो बेवहाय खारै सं ख्रि बायदिसिना नांगौखिनाखौ जोंङो होबाय आरो बेनि उनाव बेखौ होनायनि उनाव जोंङो जा अन गुन्दै देनानै लाखिदोंमोन बेखौबो होबाय माइ मस'ला जा देना लादोंमोन बेखिनाखौबो होबाय होनायनि उनाव जों बेखौ ओ एरबाय थानांगो आरो एराब्ला माने मा जायो ओ अन गुन्दैखौ होखांनानै जेब्ला एरा जोंना सिं ङाव खामथाबनाय एबा गथा खानो नागिरो आरो बिनि थाखायनो जों बेखौ ओ एरबाय थानांगौ आरो। बिनि उनाव ओ बिदि एरबाय थानानै जोंङो खारै संख्रै साखिनानै ओ बिनि उनाव नांगौ मानि खिनाखौ होनानै बिनि उनाव अनला ओंख्रिखौ मो दोननो थाखाय जोंङो दुन्दिया गोरलै एबा गंगार दुुनदियाखौ होना होयो आरो मोदोमनायनि उनाव मोदोमनायनि थाखाय। ओ बिदिनो जोंनि ओनसोलाव अनला ओंख्रिखौ बि बिदिनो संनाय जायो आरो नोंथां बि लोगोसेनो बायदिसिना मुवाजोंबो संजायो सोङो दानिसो बुं नाय रखम जेरै एम्फौ लाथा जोंबो जाजायो आरो बिदिनो जोंनि ओनसोलाव अनला ओंख्रिखौ संनाय जायो आरो लोगोसे जोंनि दोरोंङारि ओंख्रि होनोब्लाथ' जेरैहाय सबायजों साम'जोंबो जायो नंङा होमबा नोंथां? ओ बिदिनो एम्फौ लाथाबो जायो बि बिदिनो बायदिसिना जायो दा सबायजों साम'जों नोंसोरनि ओनसोलाव माबि दि संङो नोंथांङा मिथिगौबा आंनो फोरमायनो हागोन नामा?
नों नोंथांङा होनफिननो हागोन ना?
औ नोंथां ओ नोंथांमोननि ओनसोलाव जिहेतु जोंना सबायजों साम'जोंबो मोनसे दोरोंङारि ओंख्रि नंङा होमबा नोंथां? ओ बेनि बागै नों थांङा मिथियोब्ला आंनो एसे फोरमायनो हागोन नामा नोंथां?
औ हागोन बिनि सोमोन्दैथ' आं बांद्राय मोनथिया थेवबाबो आं जि मोनथियो आं बे खौ फोरमायनो सान्दों आरो नोंथां।
औ औ।
सिगांङावनो सबायजों आरो साम'जों संनो थाखायथ' जोंङो साम'खौबो दैमा एबा दैसानिफ्रायसो नागिरनानै लाबोग्रोनांगोन मानो होनोब्ला स-सबायखौथ' जोंना जानला मोनला जायगायाव मोना दैमानि अनगायै बिदिनो दैमानिफ्राय लाबोखांनायनि उनावसो जोंना न'आव हरसे सोमनानै दोनफैनांगौ। हरसे सोमफैखांनायनि उनावसो जोंना जि दाखोन्थायोना बेखौ सायो आरो सायखांनायनि उनाव दाननांगौ दानखांनायनि उनाव मना नङाबा जायखिजाया खादा बेफोराव आराम लानानै सुनांगौ आरो नोंथां। सुखांनायनि उनाव जेब्ला साम'आ साफा जागोन बेनि उनावसो जोंना संजा नायनि महर लायो आरो खायसे खायसेया दैमा एबा दैसायाव गाव गावनो लायालासिनो बाजारनिफ्राय बायनानै लाबोयो। बाजारनिफ्राय बायनानै लाबोखानायाथ' जोंना साफा जाखायो। खानाय बिदिनो सबाइ जों सङोब्ला जोंना सबायखौबो सिगाङावनो न'निफ्राय नङाबा बिदिनो बायनायनिफ्राय एवनांगौ एवखांनायनि उनावसो जोंना खुनांगौ खुखांनायनि उनाव आरोबाव जोंना सिगाङावनो साराय नोङाबाथ' मोनसे आयजोआव संग्रोनांगौ। संखांनायनि उनाव दै बुरजा होना दोनग्रोनांगोन। आरोबाव जोंना सिगाङावनो साम'जों सङोब्ला साम'खौ जायखिजाया मोनसे आइथिंआवबो एवना लाग्रोनांगोन एवखांनायनि उनावसो जोंना
सबायाव जि दै होना दोनदोंना बेयाव होनो हायो आरो नोंथां।
ह
बिदिनो होखांनायनि उनाव जोंना जेब्ला गोदौवो अब्ला खारैखौ होथारनांगोन। मानोना सबाय ओंख्रि आरो अनला ओंख्रियाथ' जोंना खारैआनो गोनांथार नालाय।
औ।
आरोबाव जोंना सिगाङावनो मस्ला मस्लि होआबा जेब्ला गोदौव अब्ला जोंना देना लानानै होनो हायो आरो बेनि अनगायैबो जोंना न'आवनो मोननाय गंगार दुदिया बेफोरखौबो होनो हायो।
औ।
आं बेखिनिखौनो मोनथियोमोन नोंथां।
दा अनला ओंख्रिनि बागै एसे फोरमायनानै होबावनोसै आं नोंथांनो अनला ओंख्रिखौ जोंनि ओनसोलाव माबोरै सङो।
औ।
अनला ओंख्रिखौ जोंनि ओनसोलाव माखासे गोखा मैगं बेफोरजोंबो संनानै जानायखौ नुयो आरो नोंथां गोखा मैगं होनोब्ला जोंनि ओनसोलखौहाय मैथ्रु बिबारखौ लानो हायो सेवालि बिबार लानो हायो आरो लामा सामायाव थाग्रा जि बारसिगि बिबार आरोबाव जोंनि ओनसोलखौहाय जाहाराव थानाय खमा बिबार बेजोंबो जानायखौ नुयो आरो नोंथां।
उम।
अनला ओंख्रिजों गोखा मैगं जायखिजाया मोनसे लानानै आं नोंथांनो फोरमायनोसै। जेरै बारसिगि बिबार नङाब्ला मैथ्रु बिबार दा मैथ्रु बिबारजोंनो आं फोरमायना होनोसै अनला ओंख्रिखौ माबोरै सङो।
उम।
सिगाङावनो जोंना मैथ्रु बिबारखौ हानना लाग्रोनांगोन हानना लाखांनायनि उनाव एवफ्रामाबाबो जायो जोंना मैथ्रु बिबारखौ अनला ओंख्रिखौ संनो थाखायथ' जोंना माइरंनि गोनांथि जाग्रोयो नालाय सिगाङावनो माइरंखौ दैयाव सो सोमना लाग्रोनांगौ जेब्ला सोमना ला सुनायनि उनाव माइरङा गुरै जागोन गुरै जाखांनायनि उनाव खेरखा नङाबा जायखिजाया आइजें मोनसे लानानै बेयाव दै सरग' होनांगोन दै सरग' होखांनायनि उनावसो जोंना उवालाव देना लानांगोन आरो नोंथां उवालाव देना ला खांनायनि उनाव जेब्ला अन गुन्दैया महर लागोन अब्ला जोंना संनायनि थाखाय जायो आरो
औ
बिदिनो अन गुन्दैखो जोंना जेब्ला अनला ओंख्रिनि महर होनो थाङो अब्ला सिगाङावनो दै गोदौ होनानैबो लाजाग्रोयो थौआव नङाबा सारायाव थौवा थौवाव जि दै होदों एबा सारायाव जि दै होदों बियो जेब्ला गोदोबाय थागोन अब्ला सिगाङावनो देना लानाय अन गुन्दैखौ आखाइजों नङाबा गारबाजों एसे-एसे होनानै एरनांगौ
औ
एरबाय थायाब्ला जोंना अन गुन्दैया गथा खायो गथा खायोब्ला आरो जोंना जानायाव गोथाव जाया
औ
बिदिनो एसे-एसे होजोबनानै जेब्ला गोदौबाय थागोन अब्ला मैथ्रु बिबारखौ होनांगौ मैथ्रु बिबारखौ होखांनायनि उनाव आरोबाव जेब्ला गो खारै होनांगौ आरो खारै होखांनायनि उनाव
मस्ला मस्लि न'नि आरो बाजारनि मोननाय बेफोरखौ होजायो ओंख्रिया गोथावसिन जानायखाय गोथावसिन जानायनि थाखाय आरो नोंथां
औ
बिदिनो आरोबाव गोखै मैगं होननो थाङोब्ला जोंनि ओनसोलखै थाइगिर फिथाइजोंबो जानाय नुयो थाइगिर फिथाइखौबो जोङो अनलाजों सङोब्ला सिगाङावनो मोनसे-मोनसे दानखानानै
हानानै लानांगौ गथा-गथा थायो नालाय थाइगिर फिथाइआथ' बिनिफाय हानानै लाखांनायनि उनाव मोजाङै सुनानै सिगाङावनो बेखौ एवफ्रामनांगौ एवफ्रामखांनायनि उनावसो जेब्ला
अन गुन्दैखौ होना गोदौगोन ना बेयाव होनो हायो आरो नोंथां बिदिनो जोंना गोखै आरो गोखा मैगंफोरजों संनायखौ नुनो मोनो
औ
बिदिब्ला नोंथां दिनैनि आयदाखौ बेयावनो फोजोबनोसै
औ नोंथां गोजोनथों
औ